खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों दे नोंथां।
ओ नोंथांनियावहाय आङो दान्दिसे सम बिनानै लानो सानदों। जे जोङो हान्था मेला एबा ओ जोंनि ओ समाजारि
औ औ।
औ।
खोनादों ना नोंथां?
ओ खोनादों दे नोंथां।
थाङा सम होनो हागोन?
औ औ हागोन दे नोंथां। ओ।
बिदिब्ला ओ सोलाव हान्थाामेलानि राहा आरो ओ राहा आरो जौगाथायफ्रा माबायदि नोंथांनि नोजोराव नोंथाङा फंनैसो बेखेवनो हागोन नामा?
अ आङो ओ ओं नोंथां हागोन ओ होमबा आङो बेखेव ओ जोंनि ओनसोलनि ओ जानाखि हान्था मेला राहा ओ फरायसालिनि राहा देहा सावस्रि फाहामथायनि राहा बेनि सोमोन्दै एसे बुंग्रोना होनोसै। गोदो गोदायनिफ्राय ओ गामि बिथोर औक्षखोनादों नोंथां?
औ औ।
आंनि बुंनायखौ खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
ओ जोंहा। ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो जों ओ गामि बिथोर एबा ओ गामि फिसा गामि एबा बिथोर जायगाफोराव थानानै देरबोनाय ओ हान्थामेला बायदि सिना फरायलि देहा फाहामग्रा बायदिसिना। ओ गोबां जेंनानि गेजेरजों। ओ भुगिबोनांनाय एबा सोलिबोनांनाय। गोदो गोदाय जेबो राहा लामा ओ हान्थाामेलानि थाखाय मोजां लामा बायदिसिना ओ जोंहा देहा फाहामनो थाखाय ओ माब्लाबा जोंहा सोरबा लोमजायोब्ला देहा फाहामनो गोबां गोजानाव थांनानै ओ होसो होसो थांनानै जोङो बेराम -खौ नायनो गोनां जायोमोन जोंहा गोदो गोदाय ओ देहा फाहाम सालि गैयैनि जाहोनाव हस्पिटाल गैयैनि जाहोनाव जोंहा गोब बां हाग्रा बंग्रा बायदिसिना मुलि ओ बेफोरबायदि आयुरवेदिक मुलि बाहायनानै ओ जोङो बेरामिनि जिउखौ ओ बासायनाय जायोमोन एबा बे रामिनो मुलि बायदिसिनाखौ होनानै बेरामखौ फाहामनाय जायोमोन। आरो
नोंगौ।
बेजों लोगोसे ओ जोंनि जायगायाव गोदो गोदाय ओ दा जेरैबायसा जोंनि पावार साप्लाइ कारेन्ट बायदिसिना फैनानै जोंनि जिउ खुंनाय राहाखौ जोबोर ओ ओ जोंहा जोबोर गोरलै खालामबोबाय। दा गोदो गोदाय बिदि नङामोन गोदो गोदाय जोंहा फरायसालिनिफ्राय फैनानै जानोखि मोनायाव फरायनाय साथि बायदिसिना ओ बेफोरबायदिजों जों फरायनो गोनां जायोमोन। ओ गोबां जेंना जेंसिनि गेजेरजों ओ जोंहा जिउआ बाबेनबोबाय दायो आथिखालाव बेफोरबायदि नङा दायो गोबां जौगाबोबाय। जोंहा ओ फरायनो थाखाय मोनायाव लाइटनि सुबिदा मोब्लिबनि सुब सुबिदाखौ जों दा नुनो मोनसै। हान्थामेलानि राहा बुङोब्ला जोंहा गोदो गोदाय मोजां हान्था मेलानि राहा जोङो मोनाखैमोन एबा गैयामोन। ओ दा जेरैबाय साम लामा हान्थामेलानि लामा हान्थिनो थाखाय गारि मथर ट्रेन बास गोबां सुबिदा फैबाय ओ जोंहा गोदो बेफोरबायदि गैयामोन दा गोबां जौगानाय फैबाय आथिखालसिम आरो जौगाबावगोन एबा ओ जोंहा गोबां जौगानांगौ दंबोयो होननानै आं सानो। जोंहा फरायसालिनि खोथाखौ बुङोब्ला जोंहा गोदो फरायसालि गैयाखौनो बुंजायोमोन ओ जोबोर खम नुनो मोनोमोन जोङो। ओ जों फरायसालियाव थांनो थाखाय आइथिंजोंनो गोबां गोजान हान्थिनांगौ जायोमोन हान्थामेला राहानि जेबो आह राहा गैयैनि थाखाय जोङो आथिंजोंनो थांनानै फरायसालियाव सोलोंथाइखौ लाहैनो गोनां जायोमोन बेनि अनगायैबो जोंहा गोग्गो गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय जोंहा मोजां दैनि राहा गैयामोन दायो जोंनि गामि एबा ओनसोलफोरावनो गोबां ओ वाटार साप्लाइ जोंहा दै गोग्गो दैनि राहाखौ सोरखारा खालामनानै होबाय। ओ जों दा गोदो गोदायनिफ फ्राय एसेब्लाबो आवगायबोबाय एब बा जौगानो हाबाय बेखौ आं नुनो मोनदों नोंथां जोंनि ओ नैबे ओनसोलाव आरो गोबां सुबुंफोरा रोंखा राखा सुबुंफोर ओ जोंहा फैबाय एबा सुबुं सम्पदफोर फैबाय सुबुं सम्पदफोरखौ आंङो सानोदि आथिखालाव ओ जोंनि ओ बेबायदि जायगा एबा गोलैसोनाय जायगाफोरखौ नायनानै ओ डेभलप खालामनाय एबा जौगा होनाय खामानिखौ मावनांगौ बेखौ आं सानो आरो नोंथां ओ नों थांनि ओ खुगानिफ्रायबो आंङो माखासे ओ बेबायदि थासारि जौगानाय हान्थाामेलानि राहानि बागै आंङो एसेब्लाबो मिथिनो लुुबैगोन ओ नोंथाङा ओ आंनो फोरमायथिनानै होयोब्ला।
औ खोनासं ओ दे बिदिब्ला ओ दा हमनानै लाबाय ओ ओ मोनसे हानि उम मोनसे सुबुंफोरानो बा मोनसे हारिनि सुबुंफ्रानो मा थायो जौगानाय आरो जौगायो होननानै जों बुंनो हायो आरो नङा होमबा दा बेखायनो जोङो थोंजोे मोनसे ओ जायखिजाया मोनसे हारिनि हमना ओ हारिनि सुबुंफोरखौ लानानै जोडों सावरायबा जों ओरै बुंनो हागोन अम ओ
औ
जे बबेबा मोनसे ओनसोल एबा बबेबा मोनसे गामि एरिया बानि थाखाय गैया
औ
बिदिनो हान्थामेला नांगोन आरो हान्था- हान्थामेलानि थायोब्लासो सोलोंथाइ था सोलोंथाइ थायो ओ सोलोंथाइ थायोब्लासो हान्था मेला थायोब्लासो जोङो मा खालामनो हायो ओ मोनसे
मोनसे ओनसोल मोनसे गामि मोनसे एरियाखौ जोङो मा खालामनो हायो जौगाथाय लाबोनो हायो आरो बै जौगाथायाइ खामानिफोर बै जौ जौगाथायाइनि राहाफोरखौ जोंङो ओ हमना लाबाय जोंङो मोनसे ओनसोल एबा मोनसे एरिया मोनसे हादरनि सिङाव थानाय जोंङो बैखौ दैदेन जानाय ओ सरखारफोर थायो दाना बै सरखार फोरनिफ्राय जोंनो माखासे रां फान् लाबोनो थाखाय माखासे ओ रां बुथुमनानै लाबोनो थाखाय जोङो जोंनो गोरों गोरा सुबुं नांगौ जायो। बैसोरजों सावरायनो हानाय सुबुंफोर नांगौ जायो। गावनि मोनथायखौ बिख'नो थाखाय दा बेखायनो जोंनो बैसिम सहैनो थाखाय जोंनो मा नांगौ जायो सोलोंथाइ गोनां सुबुंखौ नांगौ जायो। हान्था मेलाखौ नांगौ जायो हान्था मेला थायोब्लासो जोंनाव सोलोंथाइ गोनां सुबुडां फैनानै जोंखौ ओ फोरोंथाइ हो फैनो हागोन बायदि मैया माबा ओ जौगाथायाइनि राहाफोरा जोंनियाव गोरलैयैनो सफैनो हागोन आरो दा बेखायनो ओ हमना लाबाय जोङो जोंनि सुबुंफोरा मामोन गोदो गोदोहाय मा होननानै बुंगोन जोङो ओ जायगा दाबसेयाव थाथेरनो रोङैलाय गुबुन दा गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन जायगा खा ओ खाारथिंलाबायनाय हादान सिफायलाबायनाय थानायलाय दा बेखायनो बैफोरबायदि हादान एरियाबो गोजा गोदान गोदान जायगाफोराव मा होननानै बुगोन जोङो ओ हान्था मेलाया जोबोद गाज्रि जायोमोन आरो। नाथाय दा आथिखाल समाव मा जाखो ओ दानि जोंनि सुबुंफ्राबो मा जानो हमबाय थाजिर थानो सोलोंहांबाय आरो। आथिखालाव गोदान गोदान जायगा नागिरनानै ओ खार ओ हादान सेमफायहैनाय ओ हाबाफारिफोरा बा सोदोबफोरा बा हादान नागिरनो थांनाय ओ जाथायफोरा जोंनियाव आथिखालाव गोबोद जोबोद खम जाबाय आरो जों नुबांडैं या। दा बेखायनो ओ जोंनि सुबुंफ्रा मोनसे जायगायाव थाजिरै थानो हमबाय नालाय बै जायगा लासै लांसैनो जों सुबुंफोरखौ नुबोबाय सोरबा सासे एसे रोंहांनाय सुबुङानो गाव गावनि गथफोरखौ गावनि मन्दिर एबा अबेबा मोनसे ओ गामिनि ओ
औ।
फोथारफोराव फोरोंनायनि गेजेरजों लासै लासै हान्था मेलाफोरा मोजां जाबोनायनि गेजेरजों बै जाय गथफ्रा सोलोंथाइ मोन्दों फोरोंथाइ मोन्दों बैसोरो एसेनिफ्राय एसे एसे लासै लासै दुखु खस्थ सैज खालामनानैबाबो थाबायना थांनानैब्लाबो बा ओ सान्दुं अखा सिनानै गावनि सोलोंथाइखौ गियान आरजिनायनि गेजेरजों आथिखालनि सुबुं ओ सुबुंफोरा ओ मोनसे गोदान मोनसे थासारि जौगाथाइ थासारियाव जोङो जोंनि सुबुंफोर खौ फैनो हादों होननानै जों बुंनो हागोन आरो मानोना आथिखाल सिमाव जोंनि सुबुंफोरा गोबां सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनबाय आरो। आरो ओ ओनसोल लायै ओनसोल एरिया लायै एरिया जोङो गो ओ गोबां जौगा थाखोनि सोलोंथाइ गोनां फरायसाफोरखौ मोनबाय गुन गोनां फरायसाफोरखौ मोनबाय जोङो। बायदि बिथिङाव जोङो मा होननानै बुंगोन ओ सोलोंथाइ गोनां फरायसाफोरखौ मोनबाय। आरो मा होननानै बुगोन जोङो हान्था मेलाखौबो जोङो थाजिर थानो हमनायलाय सरखारनिफ्राय फान फैनानै ओ मोजां मोजां लामा टाइलस ब्लेक टप नङा होमब्ला। ओ बिदिनो ओ जोङो दै राननानै होनाय मोब्लिबनि जगायनाय बिदि गोबां जोङो मा होननानै बुङो सरखारनि माखासे बिथांखिफोरखौ ओ लानो थाखाय खाबु मोननाय जाबाय आरो नङाब्ला मा जायोमोन गोदोनि सुबुंफ्रा जायगा दाबसेयाव थाया नालाय गोदान गोदान हाजो खंखर हाग्रा बंग्रा दानफायला दानफायलियै गोदान ओ गोदान हा गोदान न लुनानै हादान सोरजिनानै जायगा दासि थाथेरनो रोङैखाय बैफोर गोदान गोदान गोदान जाबाय थानायनि थाखाय ओ गथफोरा मोजां ओ मोजां साननाय हनाय फोरोंथाइ मोनैनि जाउनाव गोदोनि सुबुंफोरा जोबोद मा जादोंमोन गोग्लैसोनाय जादोंमोन आरो। नाथाय आथिखालावबो जोंनि सुबुंफोरा मा जाखो जौगानाय एबा बुजिनाय हाबबाय गियान जाबाय सोलोंथाइ गोनां जाबाय होननानै जोङो बुंनो हागोन आरो बेयो मा जादों बै जाय सुबुंफ्रानो थि गावनि दुखु जेंना जेंगोना सिगाङाव दोननानै आथिंजों थाबायनानैब्लाबो ओ सान्दुं अखा सिजानानैब्लाबो ओ हर मोना थाबायनानैब्लाबो ओ सोलोंथाइखौ आरजिनानै ओ दोनफैदों। बिथांमोननि थाखाय जोङो जोबोद बिथांमोनखौ जोबोद मान होनो गोनां सिबिनो गोनां। साबायखर बावनो गोनां आरो। नङाब्ला जों दासिमावबो मा जागौमोन जोङो जौगानाय थासारियाव फैनाय नङामोन होननानै जोङो बुंनो हायो आरो। नङा होमब्ला नोंथां?
नंगौ नोंथां थारैनो। ओ ओ नोंथां जोंना समाबो जाबाय नोंथाङा जोबोर मोजां ओ बुंनानै होलांबाय जोबोर बेसेन गोसा खोथाफोर बुंलांबाय ओ नोंथाङा बे खिनि समखौ ओ होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम जोबोर जोबोर साबायखर थाबाय ओ गोजोननाय
गोजोननाय थाबाय बिदि औ गोजोननाय थाबाय बिदिबा।
दे नोंथां।